हेल'।
हेल' नोंथां। हेल' नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि ना? ओ आं नोंथांनो। नोंथांनो खल' हरनायनि जाहोनानो जादों एबा। बेरायनायनि बागै फंनैसो सावरायना नोंथांनो खल हरनाय जादों नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ माने बेरायनाया। जोंनि थाखाय मानो गोनांथि एबा गोनांथि दंना गैया मानो गोनां दंबा मानो गोनां। गोनांथि एबा मानो बेरायनांगौ नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायना होलाय नोंथां।
अ बेरायनायाथ' जोंनि। मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथि जों बेरायनायनि गेजेरजों। गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो। जेरैबायदि जों माखासे ओ गियानबो बुथुमनो हायो लोगोसे माखासे। आइडियाफोरखौबो जों मोननो हायो आरो जोंनि गोसोफोर खौबो जोङो। ओ स्ट्रेसफोरखौ फ्रि खालामनो हायो।
औ
ओमफ्राय आरो माबाफोर नोंथां?
ओ नोंथाङा दासिम। बे आसामनिफ्राय बायहेराव बा गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैफैबाय नामा नोंथाङा?
आं आसामनि गोजान जायगायावथ' बेरायहैयाखै। आसामनि दाब दाब जायगायावनो बेरायबाय जेरैबायाददि। कामायख्या मन्दिर। आरो बिथिं ओ जोंनि। वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजिरङा नेसनेल पार्क जेराव जोंनि थसे गंआरि गान्दाबो मोननाय जायो। ओमफ्राय गोबां जिब जुनारनि थाखाय। बे जोबोद ओ मुंदांखा आरो जेरैबायदि। हरुं आ पार्क। गिबन। जरहाटआव थानाय बै वाइल्ड लाइफ रिजार्भआवबो बेरायहैबाय। जेरावनोखि बुहुमनि मादावनो जोबनो लांनाय हारि। हारि ओ हारिसाा जिब ओ
औ
हुलु गिबनबो मोननाय जायो बेवहाय वेस्टार्न हुलु गिबन आरो। गोबां जातनि मोख्राफोर मोननाय जायो।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा बह आसामनि बहा बहा बेराइखो
आंथ' बिदि आसानि बाहेरा आंबो बेरायनाया बेरायाखै ओ आंबो बे आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां बेरायाखै आङो बाट मोनसे मोननै जायगायाव बेराय द दा नोंथां बिदिनो बे गुवाहाटियाव थानाय काजिरङा नेसनेल पार्कआव थांखांबाय आरोना नोंथां आंबो ओ बेजों लोगोसे बेजों लोगोसेथ' आं बिदि गोजान जायगायाव बेरायखाया ना नोंथां
औ बे काजिरङा पार्कआव थांनायनि मा मा जिब जुनारफोर नुबोखो नोंथाङा
अ आं बे काजिरङायाव थांनानै जेरै बे जोंनि भारतनिनो मुंदांखा थसे गङारि गान्दा
औ
मै गान्दा मैदेर बिदिनो मोख्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि मोख्रा आरो बोजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ बिदिनो ओ हेप'पटि मास बेजों लोगोसे गोबां जेब्रा बेफोरबायदि नुफेरै नुफेरै जानेस जोनोमाव नुफेरै नुफेरै गोबां जुनारफोरखौ बे दावबायनायनि गेजेरजों एबा बे काजिरंगायाव थांनानै नुहैबाय आरो ना आं
उम नोंथाङा काजिरङा दावबायनाय सम, समाव माबे मोनसे जनाव दावबायनो मोननायमोन, गोसोआव दोङो, माबे मोनसे जनाव जनाव,
बेखौथ' आं गोसोआव गैला,
औ ओ ओ बेवहाय गोबां जर दङ जेरै जों थाङोब्ला, आं थांनाया कहरा जनमोन माने आरो बेवहाय सिजौ ज'ल माबा माबि जन दङ हे गासै ज'नाबो बेलेग बेलेग, माने जोबोद गुवार ना बे, उम ओमफ्राय काजिरङा पार्कआव, ओ बुहुमनि मादावनो बोलो गोरासिन मोसाबो मोननाय जायो बावदोसोम आं हे, नोंथाङा मोसा नुबोनायमोन नामा?
आं मोसाखौ नुवाखसै नोंथां,
औ
औ ओनबाना जों स्कुलाव थानाय समावसो सानदोंमोन आरो नोंथां बेखायनो, बारा गोबावबो थानाय जायासै बेवहाय जा,
औ औ औ
औ बेखायनो नुजोबनाय जायासै,
ओ ओ बेनि अनगायै आं बेवहायबो बेरायहैबाय ओ अरां नेसनेल पार्क आवबो बेवहाय बेवहायबो, बुहुमनि मादावनो बोलो गोरासिन मोसा बे रयाल बेंगल टाइगार, होननानै बुङोना बेखौ मोननाय जायो अरां नेसनेल पार्कआव बयनिख्रुइबो हायेस्ट डेन्सिटि याव बै रयाल बेंगल टाइगारखौ मोननाय जायो।
औ
आरो बेनिफ्राय नोंथांङा बहा बहा बेरायबावखो?
आरो बिदि बहा बेरायखो होनोब्लाथ' बे गुवाहाटिनि बे जुआव बेरायबाय आरोना,
औ ओ ओ
बिनि अनगाथ' बिदि गोजान जायगा बिदि जेबो बेरायथ'वाखै नोंथां आङो दासि
ओ जुआव बेरायनानै नों थाङा गावनि ओ जि एक्सपिरियेन्स, बेखौ अननानै इसे फोरमायनो हागोमोन नामा?
औ आंङो जुआव, थांनायहै माने गावखौनो गाव गोमोदों आरोना नोंथां। जे हाग्रानि गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार, एबा नुफेरै नुफेरै जिब जुनार, दाउमा दाउसा बेफोरखौ गावनि मेगन सिगांङावनो एबा गावनि खाथियाव नुनानै माने गावखौनो गाव, फोथायनो हायाखै आरो ना नोंथां माने आंङो जिब जुनारनि, सिगाङाव दं एबा आं बे जिब जुनारखौ नुदों होननानै आरोना नोंथां, बेखायनो आं सानो आरोना नोंथां, माने मानसिया बिदिनो सम सम बेरायनोबो नांगौ आरोना। होमबाना नुफेरै नुफेरै बुस्थुखौ नुगोन होननानै आं सानो आरो ना नोंथां,
औ औ
औ,
ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन, आरो मा मा जायगायाव दावबायबावखो नोंथाङा,
दासिमहालागैथ' बिदि जायगायाव बेरायथ'वाखै आं नोंथां।
औ औ औ।
बेरायथ'वाखै आरो ना।
आरो माबाफोर सोंनाय दंबावोमोन नामा?
ओ नोंथाङा माबा नोंथाङा मानसिफोरखौ माबा सुबुंफोरखौ अबेबा बेरायनो थांनांगौ होन नानै सानो नामा?
औ आं सानो मानो होनोबा बेरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। मानो होनोबा जोंङो जुदि न'आवनो थाबाय थायोब्ला जोंङो गुबुन जायगाफ्राव माबादि डेभ्लप जादों माबादि जौगादों गुबुन जायगानि मानसि फ्रा माबादि सोलिनानै जादों बेफोरनि बागै जोंङो जेबो मोनथिना मोना। ओंखायनो जुदि जोंङो जेब्ला जायगा बेरायो अब्ला जों ओ गावनि जि गोसो गोजोननाय जों लोगोसे बिसोरनि थानाय जानाय हारिमु बायदि ओ गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनो। बेनिखायनो आं दावबायनायखौ गोनांथि होननानै सानो।
औ मानोना जों बे फोर गासिखौबो दावबायनायनि गेजेरजोंसो मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिनिखायनो जोंनि बे जिउआवहाय जा दावबायनांगौबो एबा बेरायनांगौबो आरो गोसोआव गोजोननाय बेबा खुसिबो लाबोनांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ माने जोंङो अबेबा गोजानाव बेरायब्लासो अबेबा नुफेरै बुस्थुखौबो नुगोन बा खोनाफेरै बुस्थुखौबो खोनागोन। एबा सोलोंनो मोनपेरि गोबां रोखोमनि बुस्थुफोरखौबो जों सोलोंनो मोनगोन आरो जों मावनो हागोन आरोना नों नोंथां।
नंगौ नंगौ थिग बेबादिनो
औ।
गोदोआवबो गोबां गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय गोबां मुंदांखा मुंदांखा दावबाय बाइआरिफोर फैनाय खोनायोमोन जोंनि हादरावहाय जेरैबायदि हिउवन सांमोन बिथाङाबो जोंनि हादराव दावबायनो फैदोंमोन। खोनानो मोन्दों आथिंजोंनो दावबायनो फैदोंमोन होननानै।
औ।
नोंथाङाबो खोनादोंना आरो माबाफोर बिनि बागै मोजांहै मोनथियो नामा नोंथाङा?
आंथ' नोंथां बेखौ दावबायनाय फैनायफोरखौ मिथियाखैमोन बा नोंथाङा खोन्थानानै दासो मिथिदों आरोना नोंथां बे गुबुन हादरनिफ्रायबो आथिंजों दावबायनो फैदों होननानै। नोंथाङा फरायाबा मिथिनाय नङामोन आरोना नोंथां माने बियो जोंनि भारत हादराव आइथिंजों दावबायनो फैदोंमोन होननानै।
ओ औ। बेखौ आं गोदोआव स्कुलाव फरायनाय समावनो मोनबोदोंमोन जिहेतु दावबायनायनि गेजेरजों जों गो बां गियान सोलोंनो हायो जेरैबायदि थिग बेनिखायनो बुहुमावबो गोबां मुंदांखा मुंदांखा दावबायारिफोर दङ।
बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन हादर एबा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय जा सोलोंनो थाङोब्ला थांनायनि सिगां एबा जोङो माबानायनि सिगां जों एसे दावबायारिफोरनाव सोंना लाग्रोनाया मोजां जायो आरोना नोंथां अबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनायनि सिगां
औ नंगौ
औ
मानो होनोबा जुदि जों खायसे ओ बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथियोबा बेनि नेमखान्थिफोरखौ नङा बा जों जेंनाजों भुगिनांनोबो हागौ बेनिखायनो जों माखासे नेमखान्थिफोर खौ मोनथिनो थाखाय सोंना लानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि
औ
बे खिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा ना
औ जागोन दे नोंथां। नोंथां जों रायल्लाय मोननानै गोजोनबाय आसा खालामदों उनावबो रायज्लाय मोनगोन ना नोंथां
आदसा दे गोजोननाय थाबाय नोंथां